हेलौ
हेलौ
औ नोंथां
खोनाखादोंना नोंथाङा
औ खोनाबाय नोंथां।
हेलौ
खोनादोंना नोंथां।
औ औ खोनादों खोनादों।
औ बिदिब्ला दा जोङो सावरायलायदिनि नङा होनबा नोंथां।
औ थारैनो
औ आबाद मावनायनि सायावनो सावरायलायदि बिदिब्लालाय।
नोंथाङानो जागायग्रोदो। एसे एनै आबाद मावनायनि सायाव मा मा आबादखौ बांसिनै मावो बा माबोरै मावनाय जायो। एसे फोरमायग्रोदो बिदिबा नोंथाङानो।
औ नंगौ दा जोङो आबाद मावनाय बुङोबाथ' जोंहा गोबां माने बोथोरनि गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो जेरै दा। दैज्लां बोथोरखौ जों बुंनो। थाङोबा दाख्लै मार्च दाननिफ्राय जागायनानै। जेनेबा मार्चआव जोङो। जोबसि जोबसि बा एप्रिलनि फार्स्ट उइकआव। जोङो जागायनानै खोथिया थिलि हालेवजेनबाय नङा होमबा। आरो बे बे समावनो फाथोबो जों मावो जेरै फाथोआ दाबायदिब न एप्रिलनि फार्स्टआव फोबाय मार्चनि लास्ट नहायलाय एप्रिल। सफा सब फोनानै दा मोनसिगोन आरो फाथो आबादखौबो बेजों लोगोसे जोंहा दा माइ गायनायाबो जोबसिगोन जोंनिया जायगा लानानै। जायगा जोब्बायानो आरो जायगा लानानै। जायफोरनि जायगायाव दैनि एसे उन जायो बे बेफोरबायदि जायगायाव दा गायनायनि लाहार फाहार जागासिनो आरो ना दा दा माइया जोंनि ओनसोलावथ' गोबां बयबो आबादारि हिसाबै बयबो न'खर न'खर नफोरावनो गायनाय जायो दा बेनो। लेवसियाखौनो गायनाय जायो सिगाङाव बांसिन। माइया जाब्रेनायनि थाखायनो खासियाखौसो खासिया बानायनानै। नानै गायोमोन नाथाय दा मोजां बेगर जोलै बाजाराव बायनानै मोननायलाय। आथिखालाव लेवसियाखौ गायो आरो जेरै रनजित बाहादुर। रन्जना आरो जों मोननो हाबावो जोसा आरो गोजाम हिसाबै जोंहा माइब्रा नङा होमबा माइब्रायाथ'। खुब दरखार बर' समाजाव जेरै मागोफोराव जोंहा फिथा सिथाव जानो बिराद गोनां जायो। आरो। बेफोरबायदि आबादखौनो आथिखालाव जोंनियाव मावनायखौ नुयो आरो। ओमफ्राय माखासे गोदान गोदान। माइखौ गायो बिदिनो देग्लायबो जोंनि ओनसोलाव।
औ।
मोसौजों हालौवनायाथ' खम जाहैबाय गासिबो। ट्रेक्टरजोंनो हालौवदों आरो आलि खोनो थाखायबो। देग्लायनिफ्राय एसे गुबुन रोखोमै नुनो मोन्दों जोंनि आबादारि। बेफोरनि मावनायखौ ट्रेक्टरजोंनो आलि दानलांनाय आरो माने गोबां नंजोबा आरो साफा सानैया जाय फोर बिथांमोनहा बे ट्रेक टरखौ बाहायनो हादों बिथांमोनहा ट्रेक्टरजोंनो आलि दानदों आरोे ट्रेक टरजोंनो आलिबो। खोदों आरो दा गोबां आं सानो आबादारि बिथांमोनहा। उननि समाव माने सिगांनि बायदि गोबां खदालफा खदालफा हाजावनानै आलि। खौनो बोलो नांनाय गारनांनाय नंलिया जोबोद गोरलैयैनो। जों सम बायदि खामानिखौ मावनो हासिगोन सानो आरो आं नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा जोङो दैज्लाङाव मोननाय मैगं बुङोबा। जोंहा आबादा बहल मोनो जिंखा मोनो ओरै फटल मोननो हायो आरो
औ नोंथां।
खांस्रिखला होनो जोंनि ओनसोलाव नोंथां खांस्रिखलाखौबो खुब मोनो। सबाय बिमा, भिन्दि बेफोरबायदि मैगंखौनो जोंनि माखासे आबादारिफोरा न'आव जानो मावनाय जों लोगोसे बिदिनो न'आव जानानै आग्लायनायफोरखौ बाजाराव फाननो लाबोयो बिथांमोनहा माने खुब आग्लाया जासे माने मैगंफोरखौ बाजाराव लाबोनानै फाननानै रां आरजिनो हायो आरो जोंनि आबादारिफोरा दा बेजों बेजों लोगोसे जोंनि आबादारिफोरा आ थिखालाव सिगांनि बायदि नांगौ बायदि हाथाय बाजार गैयियाव माखासे जे आबादफोरा फाननो हायैनि गाज्रि जादोंमोन दा आथिखालाव बेबायदि जायगा गैला जेरावखि जाया मानो खाथि खाथि आरो जानायनि अनजिमाया बांनायनि जाउनाव जोंहा आबादारि बिथांमोनहा मावनाया लस थांला आरो फाननो हायो बाजारावनो आरो रां आरजिनो हायो बेजों लोगोसे न'खराव गोनां जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौनो बे मैगं मैगं मैला फाननायफोरजोंनो लानानै थाङो आरो फिसाफोर फरायनाय दंबा बेजोंनो जोंनि बर' ओनसोलाव माखासे सुबुंफोरा फोरोंगासिनो होननानै आं नुदों आरो
औ नोंगौ नोथां।
औ दा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलजोंहाय मा मा मैगं बा मा मा आबाद बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो फोरमायनो हागोन नामा? हेलौ
जोंनि ओनसोलजोंहायबो मा औ खोनादों नोंथां।
औ दे दे।
बिदिब्ला आङो एसे फोरमायलांदिनि जोंनि ओनसोलजों बा जों बेफोरखौ गायो बा जोङो बेफोरखौ गायनानै जोंनि न'खरफोरखौ जोङो सुंथालाङो बेफोरनि सायाव आं एसे फोरमायना होनसै बिदिब्ला नों बिथांनोबो दा जेरैबायदि नों नोंथाङानो बुंलांबाय जे जोंना आबादफोरखौ बोथोर नायै बोथोर गायनाय जायो। दैज्लां बोथोरावहाय जोंना जेरै माइ आरो जाग्राफोरबा जोंहा ओंख्रिफोरबा ओरै जोगोनार बा खुमब्रा सबायबिमा भिन्दि बेफोरखौनो फ्राय गायनाय जायो आरो आरो जोंना मेसें बोथोराव बुङोब्लाथ गोबां दङ जेरैहाय आलु बा जोंना बेसर बा सबाय सिबिं बेफोरखौनो जोङो फ्राय बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोंनिथिंजाय दंबावो जे गयनि आबाद बे गयनि आबादाथ बिराद मोजां आबाद जिहेथु जोंना बेखौ खेबसे गायबाथाय बियो बोसोर बोसोरैहाय जोङो बिनि फिथाइफोरखौहाय मोनबायथायो आरो बेखौहाय जोङो खम बेसेन नावनो जे बिफांफोरखौल गायनायफोराव एसे फैसा थांनानैहाय जोङो बेखौ बोसोर बोसोर रां आरजि बाय थानो हायो आरो बे आबादजोंहाय दा बे बेफोर आबादखौबो जोंनि ओनसोलजोंहाय जोङो गोबांथार नुनो मोनो आरोबाव दङ जोंहा ओरै थालिर थालिरनि आबादखौबोथ बिराद गायसै दा आजिखालि आरोबाव दंबावो लेबु बा बैग्रि बैग्रि बे लेवा होनो जायखौ जोङो
औ नोंथां औ बेखौबोथ जानुवारि फेब्रुवारि समाव गोबां माने जोंनि ओनसोलाव आथिखाल गोलाव मोननो हासै आरो जानोबो मोजां नङा होमबा बोथोरनि फिथाइ। गोदै जायो आरो नाय नायनोबो
बिदिनो गायो आरो।
जयाव थारायनो
जेरैहाय दङ जोंना मेसें बोथोरनि आलु बे आलुखौहाय जों ओनसोलजों बा जोंनिथिंजाय माबोरै गायो। खौ आङो नोंथांनो सुंद'यै खिन्थाना होनोसै बिदिब्ला नोंथां।
नोंगौ थारैनो हागोन।
दा जोंना आलुखौ गायनोब्लाथ जोंना गिबियावनो आलुनि जोलैखौनो नांग्रोखागोन। नङा होनबा नोंथां जोङो बेखौ हा हाथाइनिफ्राय बा बाजारनिफ्रायहाय आलुनि जोलैखौ लाबोनानै जोङो जे जायगायाव गायगोन बे जायगाखौहाय मोजांथारैनो एवनानै लाग्रोयो आरो दा बेनि उनाव हाय जोङो एवखांनानै बेयावहाय बे नांगोलफोरजों सिन बोनानै लायो आरो आलुखौ गायनो थाखाय आरो जोङो बेनि उनाव माने बे आलुखौ दरसे दरसेहै होलांनानै बिनि हाखौ खोबनानै होनाय जायो आरो। आरो जोङो हाखौ खोबखांनायनि उनावहाय औ नों
लुगैदों ओ लुगायनाय समाव माखासे जों हासारनि बाहायनाय जायो बेहाय अर्गेनिक हासार बाहायनाय जायो ना मा फार्टिलाइजारफोरखौ बाहायनाय जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ जोंनि ओनसोलसिजोंथायथ' बांद्रायानो हासार बेफोरबायदि बाहायनायखौ नु नो मोना नोंथां आरोबाव जोंना मोनसेल' दङ जे जोंना ओ जोङो निहोर होनोना सिट गोलैनाय होनो अब्ला जोङो बे बां द्राय गोलैबासो बेवहाय आलुफ्रा थैहां थैहां जायो अब्ला सो जोङो बेवहाय बे सिटनि ओ हासारफोरखौ एसे होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ होमब्लाथ' माने अर्गेनिक बायदियानो बानायो बायद'द ता माने बिफांनि जेब्ला थैनायनि प्रेसार
औ
गोलैयो बे अरसेन होनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ दा बे गायनायनि सिगांहाय अबेबा बबेबा जायगाजोंहाय होग्रोयोबो जानो हागौ गायनायनि आगोलावनो जिहेतु हाखौ हालेवनाय समावहाय दा जोंनि ओनसोलजोंहाय बे जों खम नुनो मोनो आरो जिहेतु जोंना हायाबो एसे सिदोब सिदोबैनो जाहैबाय नालाय। अबेबा अबेबा साइदजोंहाय हा गोरान गोरानफोरनिया फैयो जानो हागौ आरो।
नोंगौ।
बिनि थाखायनो जोंनाव बेफोरबायदि हासारखौ बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोना आरो। आरो जोङो बयबो बे आलुखौथ' आबाद मावनानै न'वावनो जायोना। बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि हासारफोरखौ बांद्राय बाहाया आरो। नङाबाथ' जानायाव जोंना औ। प्रब्लेमफोरखौ नुनो मोनो नालाय।
नंगौ आदसा नोंथां बे आलुनि। ओ जे आबाद मावनायनि उनाव जों बेदर मोनो। दा केजिसेयाव जों बाजाराव बेसेसोनि फाननो हायो।
औ औ नंगौ। दा बेबो जोंना सम लानानै जायो आरो। जेब्ला जोङो गिबियावहाय आलुखौ ओंखारजेनग्रोनाय। बे टाइमावहाय दामा एसे बुरजाहैहाय जायो आरो। जेरैहाय केजियावहाय सलिस थाखा बा फसास थाखा बि जा ग्रोयो आरो जेब्ला गिबि ओंखारजेनग्रोनाय आलु गोरलैया। आरो जोङो जेब्ला नो खि आलुआ बयनिबो न'खरावहाय ओ मोनजोबगोन बा एभेलेबल जागोन बाजारावहाय अब्ला जोङो बेखौहाय बिस थाखा बा पसिस थाखा बेनि गेजेरावहायनो मोननो हा हायो आरो।
उम
औ नोंथां आरो नोंथांमोननि ओनसोलजोंलाय माबोरैहाय
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो। आलुनि बेसेनाथ' नै दाबो थामजि बा नैजिबानि गेजेरावनो दङ'। दा समाव आरो गोरलै समाव नोंगौ माखासे समाव ओंखारजेनायाव नो नोंथाङानो फोरमायनाय बायदि बुरजा जायो आरो बर' मोनोबा एसे बिदिनो नैजि। थाखा जि थाखा बेसेबांसिमावबो मोननो हारो मोननो हायो बाजाराव अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। आरो उनाव जों फिन नोंथां जों जों बेबायदिनो सावरायनो खाबुखौ मोननो हागोन होननानै मिजिंथि नाय जाबाय नोंथांसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां बिदिब्ला गोजोनथोंसै।
औ‌‌ दे।